हेलौ। औ औ खोनाफैदों दे ओ औ बिदिब्ला जोंहा टपिकखौ ओ बैसागुनि सायावनो लानोसै ना। ओ बैसागु रंजानायफ्रा माबायदि जायो बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै आरो माब बोरै फालियो बिनि सोमोन्दै।
बैसागु होनोब्लाथ' जोङो बर'नि फोरबो होननानै जोङो मोनथिखायो।
औ।
बर'नि मख'जाथाव फोरबो।
औ।
सागुखौ सोरबा सोरबाथ' बैसागो होननानैबो बुङो। उम जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन जायो।
औ खायसेनाव बैसागो आरो खायसेनाव बैसागु बिदिबो बुंनाय जायोना औ
बैसागोखौथ' सरासनस्रायै जोंनि सानसिम खुंनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
जेरै मानसिनि बैसागु मोसौनि बैसागु बेबायदिनो गोबांफोर बैसागु खुंनायखौ जों नुनो मोनो। स्निसान हालागै जायगा लायै जायगा गामि लायै गामि बैसागु फोरबोखौ खुंनायफ्राबो गुबुन गुबुन जायो नंगौना नोंथां।
औ नंगौ।
औ बैसागु बुङोबाथ' गोबां बाथ्रा दङ'। नंगौना नोंथां? खोनादोंना नोंथां खोनादों नोंथाङा? हेलौ नोंथाङा खोनादोंना?
याखै नामा?
दासो खोनादों नोंथांनि आवाजखौ खोनायाखैमोन।
औ खोनाबाय दा एबारो?
औ खोनाबाय।
औ
बैसागोजों लोब्बा लाखिनानै जों माखासे आयदाफोर दङ' जेरै खुंखा जानाय
औ औ औ
आरो बेखौ जायगा लायै जायगा गोखा गोखै जानायबो बुङो।
औ
खायफाया बेखौ संख्रान्थियाव मो-मोसौ थुखै खालिनो जायो। आरो खाथि बैसागनि स्नि सानसो जोबनायनि बैसागु जोबनायनि उनाव जानायखौ नुनो मोनो।
औ
खुंखा गोखा गोखै जानायाव गोबां रोखोमनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंखौ नागिरनानै जमा खालामनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां?
औ नंगौ।
आरो जों बेबादिनो मोसौ थुखैनायाव माखासे मेथाइफोर खननायखौ नुनो मोनो। नंगौना नोंथां जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बेबायदिनो बैसागुआव बायदि रोखोमै रंजालांनायखौ नुनो मोनो नंगौना।
ओं औ
आरो माबा बैसागुनि नैथि सानखौ सैमानि बैसागुबो होनना बुंलायलाङो
औ
थिग बेबादिनो माखासे जिब जुनारफोरनि सायावबो बैसागुखौ खुंलांनायखौ नुनो मोनो जै बैसागु फैनाय लोगो लोगो मिथिंगानि महरानो जोङो सोलायनायखौ नुनो मोनजोबखायोना नोंथां औ बैसागुआवथ' गोदो जेरै न' न' हाबनानै बयबो गेदेर उन्दै बोराय बेन्थ' ज' ज' मोसायोमोन दाबो जों बेखौनो मोसानायखौ रंजानायखौ नुनो मोनबोदोंना नोंथां
ओंओं
औ बेबायदिनो जोङो बैसागुखौ फालिबोयो बैसागु होनोब्लाथ' मिथिंगाजों गोबां सोमोन्दो दङ नंगौना नोंथां जेरै जों बैसागुफ्राव मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे फिथाइ सामथाइ खाथ्रि बिबार बेफोरखौनो दावा दावा फिथाइ बेफोरखौनो बाहायनाय नुनो मोनो नोंथाङा बैसागुनि सायाव माबाफोर बुंनो सांनबावदों नामा?
ओं बैसागु होनोब्लाथ' जोंना बैसागुखौ बर'नि माने आमाइ थुख्लु बिदिबो बुंनाय जा जायोना बैसागु होनबाथ' जोंना बैसागुआ जोंनि बर' हारिनि माने मोनसे सेथि फोरबो होननानै जोंहा बुंनाय जायो जायो बैसागु गौ ओं बे बैसागुआव जोंहा आ बैसागनि आ सानसे सिगां से थारिखनि सानसे सिगांनो मोसौ गुथु गैनाय जोंनियावबो बिदिनो औ संक्रान्तियाव औ औ जोंनियाव बो मे बिदिनो थुखैनाय जायो आरो गोदो जेरै बिदि नाथाय आ माने ज ज थुखैनाय माने दैमा दैसियाव थुखैनाय बिदि आ खायसे नाव जायनाव माने फु फुख्रि बेफोर दङ बिदियावसो दानिया जोंना थुखै फैनाय जायो आरो गोदोनि बायदि माने दैमा दैसायाव ज' ज' थांनानै थुखैनाय बिदिया माने गैला आरो दायो बिदिनो
बिबार नाउ हांगारजों मोखाङाव माबा मोदोमाव फुनना होनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो दासिमबो
औ आरो जोंनिया गलिफोरावबो माने फुजा होनाय जायो आरो फार्स्ट बिदि मोसौ थुख थुखैनानै ओमफ्राय मोसौखौ बिदिनो बे खालि माने गोदान दिरुंफोरजों बा गोदान फागा बिदिजों खानांगौ होननानै बुङो आरो ओमफ्राय गोदान दिन दुंफोरजों खानाय जायो ओमफफ्राय गोदोथ' माने हगारनायसो जायोमोन होननानै मिथिदों आरो बिदि बिदि बै खालि माने मोसौखौ उदाङै हगारनानै होयो। बि दानियाथ' माने बयहाबो बिदिनो बारि खेथि मावनाय बिदि दुब्लि फोथार बिदिसो दंसै नालाय बिनिख खायनो हगारनोथ'। हाया गोदान दिरुंफोरजों खानाय जायो आरो। आथिखालाव बिनि
आरो जोङो बैसागु रंजानायनि गेजेरजों सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनायबो नुनो मोनो। गोदोनिफ्रायनो ओमफ्राय गो सोनि जेनेबा गोसो सिङाव मोजां मोनखुमानानै थानायफोरखौ फोरमायनानै होयो। बेफोरखौ जोङो। गोदोनिफ्राय नुबोयो। जे बैसागु होनोबाथाय गासैबो माने उन्दै गेदेर गासैबो। खामानि दामानिखौ दोनथ'नानै बयबो रंजानायखौनो जोङो नुबोखायो नंगौना नङा नों
औ नंगौ। जोंहाथ' बैसागुनि एक थारिकाव बिदिनो गिदिरफ्रा उन्दैखौ ओ गिदिरफ्रा उन्दैनो अननाय होनाय उन्दैया गिदिरखौ खुलुमनाय बिदि बिदि गोबां जायो। औ। बिदिनो खुलुमनानै माने फोरबोआव थां बयबो जोंनिया न'फ्रावबो होसिगोन फुजा बा बिनिफ्राय आरो रायजोनि औ औ रायजोनि थानसालिफोरावबो बिदि बियो हैनानै ओमफ्राय।
औ।
बिदिनखालिथ' बिदिनो थांसिगोन फोरबोआवनो। ओमफ्राय अखानायैनिफ्राय ज' ज' मोसा सालायनाय बिदि जासिगोन आरो। न'खर न'खर मोसा खानाय ओ गोदोनि आथिखालावबो आरो जेनेबा बिजामादै गोदानफ्रा बिहाव बि खुनजोनि न'आव आलासि जानो फैनाय बेफोर बायदि ओ नेम फोराबो जोंनिया बर'फोरनियाव दङ' ओम जेरै मान खालामनो फैयोना बैसागुफोराव औ
थिग बेबायदिनो दहाय सिगां जे बुंदोंमोन गोखा गोख खै जानाय थिग बेबायदिनो गो खा गोखैखौ लानानै गोखा गोखै जानायखौ लानानै बर'फोरनि गेजेराव बैसागु बोथोराव मोनसे फोथायनाय दं आरोना। माने गोखा गोखै जायोब्ला थांनाय बोसोरनि बेमार आजार बायदि बायदि बेफोरखौ खारहोजोबनाय आरो गोदान बोसोराव जाहाथे जेबो खैफोद आफोद बेमार आजार जाया बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जानायखौ जों नुनो मोनो बेबायदि फोथायो होननाय खौ जों नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां?
उम जोंनिया बे गोखा गोखै जानायखौ खायसे खायसे जायगायाव ओ बे संक्रान्ति खालिनो जानायखौ नुनो मोनो आरो खायसे खायसे जायगायाव माने एक तारिकावसो जानाय बिदि नुनो मोनो आरो ओ जायगा लायै ज जायगा बेफोरो सोलाय सोल' जायो आरो
औ नोंथां औ
जोंनियाथ' माने सौ जौसे से ता ओ बि दिनो मैगं थाइगंफोरखौ जानां गौ होननानै बुङोना। नाथाय आथिखालाव थ' माने मोनजोब्लानो आरो बेफोर खौ ओ अब्लाबो ज जाखिनि मोनो बेखिनिखौनो जानाय जायो आरो गोग खा गोखै ओ माने खुंखा जानाय होननानै बुङोदि औ
खांनानै हाजोफ्राव थांनानै बारि बागान सोरनिबा अबेबा दैमा जिङाव थांनानै खांनानै लाबोनायखौ जोंनियाव दासिमबो नुनो मोनो नोंथां
औ औ ओ जोंनियावथ' बिदि औ बिदि हाजोफ्राव थांनानै खाहैला आ अब्ला माने खाथि खाला बारि बा गामिफोराव सोरनियावबा मा दं मा गैया बिदिनो बयबो ज' ज' खालायलायना माने जायो आरो। दाना
जोङो बेबादिनो गोबां रोखोमै बैसागुखौ रंजाबोनायखौ जों नुनो मोनो। आरो जों दासिमबो नु गासिनो गोदोनि बायदियै रं जाबोनायखौनो।
औ औ नंगौ।
बैसागु गैयाबाथाय बर'आ बैसागुनि थाखायनो बर'आ मोनसे सिनायथि मोनदों होननानैबो बुंनो हायो।
औ।
जेरै बर'फोरनि बयनिख्रुइ देरसिन रंजाथाइ फोरबो होनोब्ला होनोब्ला बैसागुखौनो बुंनो हायो जोङो डाइरेक्ट।
ओ जोंहाथ' बैसागुआ ओ गोबां सोलायबोबायबोना दाना ओ गोदोनियाथ' लांदां औ ओ गोदोनिया लांदां जेनबा लांदां फोथारफ्राव दानिया माने स्टेजफ्रावबो जायगा मोनबाय आरो जोंना। बैसागुआ औ।
बेबादिनो बैसागुआ गोदोनिफ्राय दासिमाव गोबां जौगाबोनाय खौ जों नुनो मोनो। अब्लाथ' समाबो जाबाय।
औ दोनथ'नोसै नामा? बिदिब्ला बे टपिकखौ औ दे।